औ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
आं दासान्दि जेबो मावाखै नोंथां। नोंथाङा माबा फोर मावदों नामा?
आंबो जेबो मावाखै नोंथां इनि फ्राय जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हागोनना नोंथां? होमबा जोंहा दा औ बे बे आयदानि सायाव रायलायनोसै जेनेबा डेइलि लाइफनि सोमोन्दै रायलायनोसै जोङो ना नोंथां हागोन ना रायलायनो?
औ हागोन दे नोंथां।
होमबा औ नोंथां औ औ नोंथाङा डेइलि लाइफाव मा मा मावगासिनो दङ' जेनेबा?
आं दासान्दि बिदिनो ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो बेला सानसुआव दाथ' आं ओ कलेज-सलेज थांथ'लाना माने सानसुआव गथ'फोर एसे टिउसन फोर लायो आरो मोनायाव बिदिनो संनाय खुरनाय खावनो इदिनो नोंथांनिखौ फोरमायदो एसे नोंथाङा
औ नोंथां आंनियाबो ओ ए सेम मानो जासिगोन आंनाबो फुङाव इदिनो संनाय जानाय ओमफ्रायो जेनेबा न'नि ओ जायखिजाया खामानिखौ मावनाय ओमफाय समाजाव जेने बा बामा खामानि ओंखारदोंबा बेखौ ओ हेल्फ होनाय इनिफ्राय जोंथ' दा दैलि लाइफ ना सामफ्रामबोनि लाइफखौ रायलायदों नालाय इदिनो ओ
औ
ओ फैसा आरजिनाय ओमफायो ओ फैसा आरजि माबायदि बोरै मावोबा, मा खामानिखौ मावोबा जों फैसाखौ मोननो हायो बेखौ ओ साननानै आरजिनाय जेनेबा हमना ला बुंनोसै आङो जेरैहाय जि दानाय बा बोरमा फिनाय बा अमा फिनाय ओ हांसो फिनाय बेखौनो दा दैलि लाइफव मावनायानो जायो सानफ्रामबो
नों बिथाङा ओरैनो सानफ्रोमबो ओ सा सानाव मा मा खालामना मोजां मोनो?
आङो, आं माखासे ओ जिबिफोरखौ फिनानै रां आरजिनो मोजां मोनो।
मोजां।
जेनेबा ओ जेनेबा अमा फिबाय अमायाव अमाखौ फाराम सिस्टिमाव फिनानै रां आरजिनाय, आरो दाउ खौबो फाराम बायदि हिसाबै बुरजायै बुरजा बिबांनि फिसिनानै इसिनो नांगौसेबां आदारखौ होनानै ओ बुरजा आंग्रा बुरजा रां आरजिनाय बेनि-बेनिफ्राय बोरमा फिनानै बोरमा बा फाराम खालामनानै रां आरजिनाय। आंनि दैलि लाइ दैलि लाइफआव बिदिनो मावबाय दं आरो दा ओ नोंथांनियालाय, नोंथांनि
आ बिनो न'खरनिनो खामानि निफ्राय बिदिनो न'खराव ओ माने जानाय-लोंनायाथ' दंखायो आरो एसे एनै रां राङाव बिमा-बिफा खौ हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय माने जा आं जा रोंगौ गथ'फोरखौ टिउसन लादों आरो बिदिनो आंबो दाउ अमा इदि बेफोरनो आदार होनाय संनाय इदि खालामनानै माने फाननानैथ' एसेबाबो रां मोनोना न'खराव हेल्प खालामनो हानायनि जे इफोरखौ बेफोरखौ बेफोरबायदि खामानिखौनो मावगासिनो आरो दैलि ओमफाय सानफ्रामबो आंनि जिउआव
औ
ओमफ्राय आरो इदिनो‌ ओ खाथि खालायाव माबाफोर सुबिदा मोनोब्ला इदिनो ओ रां रां खामायनायनि खाबुफोर मोनोबा इदिनो मावलाबायो
औ औ
औ दासान्दि बिदिनो दोंथ'यो आरो
औ औ
जेबो सोरखारि साख्रिबो मोनथ'वाखैना
औ ओ नोंथां होनबा दाथ' जोंहा गोलोम ओ जुन मास नङा होनबा नोंथां
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा दा थ' जुन मास नङा होनबा दाथ' औ नोंथां औ औ दाथ' जेनेबा जुन मास नङा होनबा नोंथां दाथ' माइबो गायनाय जासि जेनेबा ओ माइ गायनायनिथ' बोथोर मोनफैबाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
खोनादोंना नोंथाङा ओं बेहाय जेनेबा औ औ औ दै लाङाव दा माइ गायगोना गाया नोंसिनि थिं नोंथांमोनथिं
गायो गायो नोंथां आरो जोंहाबो आबाद मावोना न'खराव
औ
औ बिदिनो गायो आरो न'नि न'खरनि गायनायफोर जोब्बा बिदिनो खाथिनि बा गामिनि खामलाफोर माबानानै गायो आरो रावबो दां लानानै
उम
हेल
नोंथांमोन औ औ खोनादों बुंनो हागोन दे बुंबाय था बेनिफ्राय नोंथांमोनथिं मेसें से
औ दे होन
नोंथांमोनथिं मेसें बोथोरावबो माइ गायो नामा
अ नोंथां जोंनिथिं मेसें बोथोराव माइ गायनायखौ आं नुफेराखै दिनैसिम नुफेराखै आरो आ नों थां मोनथिं गायो नामा
ओ जोंथिंबो गायनायानो जाया फ्रायानो जोंथिंबो मेसें बो बोथोराव गाया नोंथां बेनिफ्राय ओमफ्राय नोंथाङाथ' जेनेबा जोंनि औ नोंथां जेनेबाथ' जोंनाथ' दैडलि लाइफ नालाय सामफ्रामबोनिबोथ' जिउआव जानाय बेनो बोथोराथ' बेनो थाङो बेनो फैयो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ दा दा नोंथां बोथोरनि दुंथाया माबोरै दङ दा बोथोरा बोरै दङ नोंथां जेनेबा
दासान्दिथ' नोंथां जोंनि औ जोंनि सान्दुं दसेनो दोमैलु माने बोथोरा मोनसेयैनो नङा आरो सोलायगासिनो सानफ्रोमबो सानसेयावथाम दानो सान्दुं खरा सान्दुं आरो आरो अखा माने बेफोरबायदिनि थाखाय हेलौ
औ
नोंथांमोननिजों बोरै ब बोथोरफोरा बोरै दासान्दि औ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल' खोनादों ना नोंथां हेलौ हेलौ